हेल' अ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों
नोंथाङा बोरैहाय दङ?
औ दा माने मोजाङैनो दं
अ बिदिब्ला आं नोंथां औ आंनाबो मोजाङैनो दङ नोंथां ओ आं नोंथांखौ मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम दङ ना?
औ सम दङ दे।
बिदिब्ला जोङो ओ बर'फोरनि दोरोङारि जेनेबा गाननाय जोमनाय बेफोरखौ दानाय लुनाय बेफोरजों बेफोरखौ सावरायनो नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां
ओ बिदिब्ला आं गिबियाव बे फोरनि बागै एसे फोरमाय थिना होग्रोनि नामा?
औ औ जागोन दे
ओ जेनेबा बे ओ बर' फोरनि दोरोङारि ओ गाननाय जोमनाय होनबाथ' जोंहा गोदोनिफ्रायनो दख'ना नङा होन बा बेजों लोगोसे जोंना आइजोफोर ना माने दख'नाया मोननै रो रोखोमनि थायो जेरैहाय न'आव गानग्रा अग्रंबो थायो नङा होमबा? ओ बेफोर खौ मानो जोङो ओ जोंहा माने गावनि आखाइजोंबो दानानै जेनेबा बानायनानै खानो हायो आरो ओ जेरैहाय जोङो गिबियाव खुन्दुं बायनानै माने जों खुन्दुंखौ मायदि होनाय आरो खुन्दुंखौ जोङो ओ सोंनानै नानै बेबायदिनो हिसान खालामनाय जायो आरोना अ बे आरो जों खुन्दुंखौ ओ बां रोखोमनि लानो हाय जेरैहाय गाबनि ओ नोंनो मा रोखोमनि गाबनांगौ जेरहाय गोमो गोथां गोजा बे फोरबादि लानो हायो आरो। ओ बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ बेफोर खौ आरो बेफोर दख'ना फोराव जों आगरबो सेबखांनो हायो। नङा होमबा? जेरै- जोङो ओ मोनसे दख'नाया आगर एर थांनो थाखाय जोङो मोनसे ग्राब बहियाव जेनेबा ओ आगर जेरैहाय जोङो नोंनो ओ गोबां रोखोमनि आगर दंखायो। जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जेरै लाव बेगर फारौ मेगन दाउस्रा मोख्रेब हाजो आगर ओ मे बैग्रि बिबार बेफोरो माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा सोलिबोबाय थानाय आगर आरो ना बर'फ फोरनि ओ बिबायदिनो जोंहा आगरखौ मा रोखोमै नांगौ बेफोराव जों एरखांनो हायो बुंनो थाङोबा जोंनि ओ गोदो गोदाय जोंहा बे बेफोरबायदि ओ आरो दानाय लुनायनि गेजेरजों जोंहा गोदो गोदाय बेफोरबायदि मा रोखोमनि गाबनांगो बेफोरखौ जोङो मोननाय जायामोन आरोना। अ माने जोङो गोदोहाय बां सिन मिथिंगायाव मोननाय जेरै फिथाइ सामथाइनि रोद दा बेफोरजोंसो जोङो माने गाबफोर खौ फुननाय नुनो मोनोमोन आरो।
औ नंगौ।
इन्दि एम्फौ होनबाथ' नोंथाङा मिथि खायो जेरै जों बे एम्फौनिफ्राय फि थोबनिफ्राय खुन्दुं दिहुननानै गोबां जि दख'नाफोर दानो हायोमोन आरो। दा आथिखालाव माने बेफोरदिखौ खम बि बांनि नुयो आरो दंब्लाबो माने गोबां ओ बि बां गोबां बेसेन आरो दा आथि खालाव ना उम जेरैहाय जोङो औ बुंनो थाङोबा माने गोदो गोदाय जों साफ्रोमबो मानसिनि नखर नखर माने हिसानसालिखौ जों नुनो मोनो मोन आरोना आथिखालाव माने बांसिन सिन नुनो मोनला गोदो जों माने बेफोरजोंनो आथिखालावबो दङ खिन्थु खम बिबांनि जेरै जोङो आइजोफोरा माने बेफोर जि दानानै फाननानैबो जों गोबां बेफार फालांगि रां खामायनो हायो नङा होमबा
औ नंगौ
खिन्थु गोदो माने बेफोरबादि ओ ओ खालामनायखौ नुयो मा आथिखालाव खम बिबांनि जाबाय आथिखालाव माने गोबां मेचिन माने खम समनि गेजेरावनो जों मा रोखोमनि दख'ना नांगौ माने मिचिंनि जोहै जोङो दहुननो हायो आरो ना
औ
बेबादिनो गाननाय जोमनाया जोंनि जिउआव जोबोद गोनां थार
औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदि दासिमहालागै ओ जि दाग्रा दङना गैला बेखौ फोरमाय जागोन
औ जि दानाय होनोब्ला जों बर'नि मोनसे ओ मावनांगौ खामानि जिहेथु आइजोफोरनि मावनांगौ खामानि आरो औ गोदो गोदायनिफ्रायनो जों आइजो जे जाय नखराव ओ आइजो थायो बे नखराव हिसानसालिखौ नुनो मोनोमोन
औ नंगौ नंगौ था
खालाव जिहेथु ओ जोंहा समनिबो आंखाल लोगोसे जोंहा खायसे खायसे जे एंगारायै खामानिफोरनि थाखायनो जों जि बा हिसानसालिफोरखौ ओ नुनो मोनलिया जेरावहाय जोंनो गोबां सम नांगौ जायो नङा होनब्ला मोनसे आगर एरनो थाखाय जोंनो गोबां सम नांगौ जायो जायनि थाखाय जों मेसिनज जों माने से मिनिट नै मिनिटावनो माने ओ जानाय थाबनो जानायखौ माने लुबैसै आरो जायनि थाखाय जों बांसिनानो ओ बायनानै गानो जेरावहाय फैसाखौ गिला आरोना औ थाबनो मोन नाय एबा थाबनो जानायखौसो लुबैयो ओ आगर होनोब्ला जोङो गोदो गोदाय माने ओ जेरावहाय मिथिंगायाव जा नुदों बेखौनो माने ओ आगरनि महर हर होयोमोन नङा होनबा जेरावहाय औ गोदोनि आइजो फोरा ओ अख्रांसाजों दाउ बिरलांबा बा अख्रां साजों मा होनो उरान जाहाज होनना बुङो जों जायखौ एर'प्लेन होनो बेफोरबादि बिरलांनायफोरखौबो माने ओ आगरनि महर होयोमोन आरो जेरावहाय ओ बिसोर ग्राफआव एराबाबो माने नुनायावनो माबायदि महर बेखौ सानखांनानै एरखांनाय खौ नुनो मोनो मोन ओ बिदिनो ओ गाबफोर होनोब्ला नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ बिफांनि फिथाइ बि बार बिलाइ बेफोरखौनो माने ओ जायखि जाया मा मा बिबारजों बा मा बिलाइजों सरजाबोब्ला जोंनि गाबा जायो बिसोरनि माने बिसोरहा गियान दंमोन आरो मा गाब जागोन औ बेफोरबायदि ओ आ थिखालाव जों गोबां माने खम नुनो मोनसै हिसानसालिखौ औ जेरावहाय खायसे खायसे ओ जाखांफुनाय लाइमोनफोरा जोंना ओ हिसानसालियाव मा मा ओ आइजें नांगौ बा बबे आइजेंखौ मा मुं बुङो बेफोरखौ जों माने मोन मिथिलानो आरो गोमालांनो हमबाय खायसे खायसे बे मुवा बे सादफोरा जेरावहाय जों आथिखालाव थावख्रि होनो जायखौ ओ मा होनो इनदि खुनदुं लुनो थाखाय बाहायनाय बेफोरखौ माने ओ खायसे खायसे औ उन जोलै बा दानि गोदान जोलैफोरा औ सिनायलियाबो मा थावख्रि बे सोङो नङा होनब्ला जेरावहय जों मबाइलनि गेजेरजोंसो आथिखालाव नुनो मोनो बा खायसे गिदिर गिदिर ओ साहित्य' मिथिंफोरावसो जों बर' न'खर होननानै ओ जेरावहाय मोनसे दिनथिफुंसालि थायो बेयावफोरसो माने बर'नि ओ मानो बाहायनाय आइजें आयलाफोरखौ जों नुनो मोनसै आरो
अ नंगौ नंगौ नोंथां थारैनो बुंनो थांब्ला माने ओ आथिखालाव बांसिन बेफोरबायदि थावख्रि इनदि लुग्रा बेफोरखौ नुनो मोनलिया आरो ना ओ लायो अब्लाबो माने खम बि
औ बांसिनानो मेसिनजों ओ लुनाय बेफोरसो
औ नंगौ थिग बेबायादिनो नोंथाङा औ नोंथाङा बुंनाय बादि माने औ नंगौ औ बांसिनै माने आथिखालाव माने मेसिनजों मेचिननि जोहै जानाय दख'ना जेरै जोङो बै बाजारफोराव बायना मोननायफोरखौ बांसिन गाननायखौ बायनानै गाननायखौ खौ नुनो मोनो आरो आथिखालाव अब्लाबो माने बे आखाइजों दानानै सानफोराव दानाया माने साबसिन जायो होनना जोङो मिथियो आरोना गाननोबो मोजां जायो औ औ ज थिक बेबादिनो औ औ नंगौ थारैनो बुंनो थांब्ला माने खुन्दुङाबो जेरै जोंहा गोबां रोखोमनि दङ नङा नङा होनबा जै भुथिया मासरास बेबायदिनो पलेसटार गोबां रोखोमनि रोखोमनि दोङो उम ओमफाय आरो बेबादिनो बुंनो थाङोब्ला आरो जोंहा दोबो गोदो गोदाय माने सासे जोहोलावा माने दावहा नांनो थांनाया गावनि अनसुलि बिसिया माने हरसेनि गेजेरावनो माने हिसानजों खुन्दुं थुननानै माने जोबोद दुखु दाहानि गेजेरजों माने बियो जेन गावनि जोहोलावा दावहायाव देरहाबोयो बेफोरबायदि माने जोंहा फोथायनाय दङ आरोना बियो बेबायदिनो माने आर'नाइ माने बर' हारिनि सिनायथि होननानै जों मिथिगौ आरोलाय मिथिगो आरो औ बेफोरबो माने जोंनि मोनफा मोनफा बर'फोरनि मोनसे गोदोनि जारिमिन होननानै जोङो फो थायो आथिखालावबो माने जोंहा जेरै हिनजाव गोदानफ्रा गाननाय दख'नाखौ दख'ना थावसि बुङो नङा होनबा? ओ जेरै हाय बियो मैथा गाबनि मैथा बिबार गाबनि जायो फोराव जोंहा ओ बांसिनै जोङो आगर होआलासिनो जिं जिङाव आवथि होनाय बे फोरखौ नुनो मोनो आरोना आथिखालावथ' बे खौ जोङो जोबोद खम समनि गेजेरावनो मेसिन जों बानायनो हायो। हायो उम बिदिनो दख' जेब्ला जों आखाइजों जाया एसे गोबाव समनि गोनांथि जायो अब्ला माने गाननो थाखाय मोजां आरो थिग बेबादिनो आथिखालावबो आइजोफोरखौ बेबायदिनो दख'ना बेफार फालांगि होनायखौ बांसिन नुयो बांसिन नुनो मोनो आरो आरो उम बुंनो थाङोब्ला बेबादिनो ओ आरो जोंहा हिनजाव गोदानफोरखौ बांसिन आथिखालाव माने बायदि बायदि गाबनि दख'ना गोसोमनि अनगा जायखिजाया दख'ना गानाथों मानो बिसोरजों मान आरनाय ला फानायखौ जों नुखायो आरो माने आर'नाया जाबाय जोंनि बर' हारिनि मोनसे सिनायथि होनना जों फोथायो
औ औ नंगौ बेथ' नंगौ
बिदि ओ हिनजाव गोदाना दख'ना गाननायखौ मा होनना मिथिनाय जायो नोंथांमोना
औ जोंनि जायगायाव दख'ना थावसि होननायखौ ओ गाननाय ओ एसे खम जेरावहाय जों बिदन होनना बुङो जायखौ गोमो दख'ना ओ बे खौ जौङो बर' माने बाथौआरिफोरा एसे बेखौसो बांसिन बाहायो आरो जोंनि जाय गायाव ओ जेरावहाय जों गोजा फालि लाफागोन लोगोसे गोजा ओ ब्लाउस बा गस्ला बेखौ गानगोन बिदिनो हौवाफोरा गुफुर ओ गस्ला आरो गोथां गामसा बिदि गानो आरो बेनिफ्राय आर'नाइयाथ' थाखागोन जोंहा लोगोसे फावरि जेखौ ओ खर'आव खानाय जायो नङा होनबा हौवाफोरा अ बेखौ बाहायो जोंनि जायगायाव माने ओ बे ओ दख'ना थावसिखौ खम बाहायो आरो खायसे खायसेल' गानो
अ औ
गोदोनि दिनावबा दख'ना थावसिया नांथारगौ आरो हाबानि समाव औ
बुंनो थाङोबा जोंहा माने गोदो गोदाय माने नों जेनेबा जोङो गोसोबादि माने गाब फोरखौ जोङो मोननो थाङामोन आरोना ओ जिखिनि माने गाब जोङो माने बांद्राय बिदि ओ खारा बिदि बुर जा जायामोन एसे जेनेबा मोलेले बेफोर बेफोरबादि नुनो मोनोमोन आरो ना बेफोरखौ मानो नुयो मोन होमबा जायनि जाहोनाव माने जोंहा गाससिबो माने गाब फुरानो माने मिथिंगानि गोजामोन नङा होनबा जेरै फिथाइ बिलाइ रोदा बेफोरजोंसो माने जोङो बानायनायखौ नुनो मोनोमोन आरो खिन्थु बांसिनै जोङो इन्दि एम्फौ बिफोरनि ओ फालि फास्रा जोमग्रा बेफोरखौ बानायनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय बैफोरो ओ बैफोरो गोदोनि समाव माने गोबां खम खम बेसेनमोन आरोना खालाव माने बेफोरखौ बांसि नै दाम बांसिन बे सेेन गोनां जाबाय आरो बियो ओ बुंनो थांबा थि खालाव माने बांसिन बेफोरदि एम्फौ फिनानै माने बेफोरखौ ओ दानाय लुनायाबो एसे खम जाबाय
औ नंगौ
ओ थिग बेबायदिनो बुंनो थां बा जोंनि ओनसोलावथ' बांद्राय बेबायदि हिसान आरि दाग्रा गैला ओ दंब्लाबो माने खम मान खम सुबुंफोर दङ आरो औ अब्लाबो माने आथिखालाव माने गासैबो साफ्रोमबो मानसियानो माने गासैबो आगरखौ माने एरखांनो रोङा आरो
औ औ नंगौ गोदोथ' ओ ओ आइजोफोरखौ जेनेबा ओ द खना बा जि दानो रोङाबा हाबा जानो गोब्राब बेखौ फोथायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव औ आथि खालाव बेफोरखौ जों गनायलिया माने जि दानो रोङैयाबो हाबा जानो हायो बा रोंनायाबो हाबा जानो हायो बेफोरबाय दि आरो जायखि जाया हाबाया जाथारो बेफोरबायदि आरो ओ गोदोनि समावबा जोंहा जि दानो रोङाबा माने बे सिख्ला बा आइजोआ हाबा जानोनो गोब्राब
अ माने जोंहा गोदो बे फोरबादि फोथायोमोन आ रोना सासे आइजोआ जेनबा हाबा जानोबा बे गासैबो खामानिखौ माने मावनो दांनो रोंजोब अ दानो लुनो अ अ नोंगौ औ माने अ अ अ अ नोंगौ जेरैहाय जोंहा बुंनो थाङोब्ला गोदोहाय आसागि बैसागि होननाय सानै बिब' बिनानाव दङमोन ना बेफोर माने जोबोद दानाय लुनायफोराव माने जोबोद आखा फा खा मोन आरो ना बिसोर खम समनि गे जेरावनो माने गोबां दख' दख'ना फोर बेफोरखौ दानानै दिहुननो हायोमोन आरो आथिखालाव जों माने गोबांखौनो बां जाय मेसिं ओंखारबाय जिहेतु मिसिंनि गेजेरजों जोङो बांसिन बेबादि ओ मेसिन ओंखारनायनि जोहै माने जोंनि दानाय लुनायाव खमिलांबाय आरो बर'फ्राना बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव जोङो गोबां रोखोमनि बेफोरबादि जेरै हौवासाफोरनि गाम खौबो दानो हायो नङा होमबा आरो जों आर'नाइफोर खौ मा रोखोमनि नांगौ खम समनि गेजेराव गोबां रोखोमनि नोंनो मा रोखोमनि आगर नांगौ बेफोरखौबो जोङो ओ दिनथिना होनायनि गेजेरजों माने दसे समनि गेजेरावनो जों माने मेसिननि जोहै दिहुननो हायो आरो
जेरावहाय आगर औ आगरा दानखा जोबनाय थायो बेवहाय मेसिननि ओ गेजेरजों जेराव गोदो जों उम आखाइजों एरनांगो